औ
अ खुलुमबाय नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा ओ फ्रियाव दंना दायो
औ दंनायालाय दंमोन ओरैनो
आदसा आदसा आसा दे खुब गोजोननाय थाबाय थ अब्ला नोंथाङा आनो दान्दिसे सम आ बेफार फालांगिनि सायावहाय सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन
आदसा आदसा खुब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अब्ला थ ओ गिबियावहाय आं नोंथांजों नैबे बेफारनि सायावहाय सावरायनो थांनायनि सिगांनो जास्ट फंनैसो खोथा एसे सावरायग्रोनोसै नङा होनबा नोंथां
औ सावरायजायो
औ दा बेफार फालांगि होनना बुङोब्लाथ जोंहा बुंनांगोन नङा होमबा जोङो मावोब्ला रांफोर खामायनो हायो नङा होमबा गावखौ सुंथानानै लानो हायो
औ औ
वहाय गोबांथार बेफार फालांगि खालामनानै जानो हासै आरो नङा होमबा आथिखालावहाय ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो मैगं थाइगंनि बेफार खालामनानै जानो हायो जि जोमनि बेफार खालामनानै जानो हायो नङा होमबा? बेफोरबायदिनो आ माइ गय बेफोरबायदिनो बेफार खालामनानै जानो हायो
औ
बेफारनि थाखाय मुवा बेसाद माबा थाखानाय थिखानाय गैया आरो नङा होमबा जाय जेरै गोसो बेफोरबायदिनो जोङो बेफार फालांगि खालामनानै जानो हायो आरो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
नोंथांनि नोजोरावहाय जोंनि बर' हारियावहाय आथिखालावहाय बेफार फालांगिया माबायदि सोलिदों बेखौ बुंफ्रुनानै एसे बुंनो हागोन नामा आ
औ हागोन हानायालाय
देलाय नों बिथांनि नोजोराव जों माबायदि बेफार खालामोब्ला जोङो दावगानो हागोन बेखौ सुंथाबैबाबो फोरमायनाय
औ फोरमायनो ओरै माने जोंना नै बिदि आरोखि जोंनि हारियावहाय बेफार जाना मावनो जानो बेफारा मोनसेल' थाया मैगं थाइगंल' बेफार थाया गोबां रोखोमनि बेफार थायो जेरै जों जि जोमनि बेफा खामनो हायो
औ
बिदिनो गोबां बिदिनो माबा गोबां जों मैगं थाइगंनि बेफार आरो बिदिनो बायदिसिना जोङो जों बिदिनो दाउफोर फिसिनानै बोरमा हांसोफोर फिसिनानै जों फालांगि खालामनो हायो आरोखि जों बेफोरजोंबो जौ जौगानो हायो जोंनि नुनायाव जों नुनो मोनो जायानो जायानो गावनि बुद्धिजों बाहायनानै आरजिनो हादों बिसोरो हायो आरोखि बेफोरबायदि फालांगि मावनो सासे सासे जाफुंसार फालांगि जानो सैज सैज थानांगौ जाहैदों माने थानांगौ आरो सैज थानांगौ सैज आरो फोथायनाय गावनि सायाव गावा बे थानांगौ आरो सासे जाफुंसार फालांगियारि जानो जेन गोलैबाबो खनसे गोलैबाबो खनसे खननै खनथाम गोलैयाबा मानो जों सिखारफिननांगोन आरोखि बिदिनो गोबां औ जों नुनो मोनो गोबां गेदेरमा फालांगियारिफोरनि माबा सोमोन्दै नायबा जों बिजिरनानै नायबा नायबिजिरनानै नायबा जेरै आम्बानि आदाफोरनिबा आम्बानि आदानिफोरा माबोरै जाफुंसार फालांगियारि सासे जाफुंसार फालांगियारि मारै जादों जों बिसोरनि बागै मोनथिनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ
जों आमबानिखौ आमबानिखौ जों खोनानाय मथेब्ला बे सिगाङावहाय पेट्रल पाम्पाव पेट्रल पामयावसो थाव सोयोमोनो जों खोनानाय म'थेबा
औ
औ बिदिनो आरोबो बियो बियो बेखौबो पेट्रल पाम्पखौ गारनानै गाव बियो बिदिनो जि-जोमनि बेफार खालामदों खामदोंमोन आरो बियो बियो गावनावहाय गावनि आंगो रां गैयामोन आरो थिनानै दोननाय गावनि बिमा बिफा फा होलांनाय रां गैयामोन बेहा बियो सरखारनिफ्राय सरखारनिफ्राय लन लादोंमोन आरो थाङा लन लानानै बिथाङाबो खनसेनो जाफुंसार जायाखै गोबां थैनांनो गोनां जादों गोबां बिदिनो बे बेफाराबो बिथाङा बिथांनि बे जि-जोमनि बेफाराबो एसे बिदिनो गाहाय हायलाय दावखोलाय बिदि जादों आरोखि गोबां औ बिदिनो आरो आमबानि आदानिफोरा आमबानिया बिदिनो आरो बिथाङा बिदिनो गोबां गावनि साननानै बियो बिथाङा जिअ' जिअ' कम्पानि टावार खुनथा गायजेनबाय आरो बिथाङा बिदिनो बिथांनि बिथाङा बिदिनो बुहुमावनो गोहोम सारबाय बिथां टावारा जेन जिखौ जों जिअ' टावार होननानै मिथिनो मोनो आंबो दा बे टावारखौनो सालायगासिनो दं आरो
आदसा खोब साबगौ होनबाथ' औ औ औ थिगानो थ बेफोरनि गे औ-औ थ बेफोरनि गेजेरावबो दा जोङो नायोब्ला नङा होमबा जोंनि एरिया ओनसोलफ्राव नायोब जों बेफार फालांगिखौथ' जों ओरैनो सामान्य' फिसा फिसौब्लाबोथ' जोंनि दा आथिखालावहाय गोबांथार मानसिखौनो जों मावनायखौ नुयो नङा होमबा त बेफोरबायदिनि गेजेरावहाय साफस हमना लादो दिनै जोङो बेफार फालांगि महरै जोङो जोंनिनो गाननाय आं गोनिनो दख'ना नङा होमबा बैफोरखौबोथ' जोङो दा बेफार फालांगि महरै खालामनानै सोलिनो हासै नङा होमबा
औ नंगौ
औ-औ दा बेफोरबायदिनो जोङो थिग जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै नङा होमबा आरोबाव बेफोरबायदिनो जोङो जानाय लोंनायनिफ्रायबो लानानै नङा होमबा त' एभ्रिथिं जों गासैयावबो ओ बेफार महरै बा फालांगि खालामनानै जोङो सोलिनो हानायखौ जोङो सुबिदाया बिराद साबनिसिननिफ्राय साबसिन जालांगासिनो दं आरो नङा होमबा
औ नंगौ
दा गिदिर गिदिर ओ मानसिफोरनि फालांगिखौ बुङाबालासिनो बा बुंलायाबाबो जासै नङा होमबा जोङो दिनै सोलिनो हानाय बा साक्सेसफुल खौ होनद्रायाब्लाबो खुब गावनि न'खरखौ दानानै लानो हानाय नङा होमबा बेथ' फालांगिया दा आथिखालाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावथ' गोबां सोलिगासिनो दङ
औ
थ' जेरै जोङो बर'फोरा दाउ अमा फिसियो नङा होमबा बावैसो सा ओ सिगां समनि सिगाङावहाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जोङो हांसो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो बेफार फालांगि खालामनानै जानो हायो नङा होमबा
औ
अमायाथ' मोनसे अल अभार इन्टारनेसनेलनि मोनसे बिजनेससो जानानै दंबावो होमबा थ' बे खौहाय जोङो जोंनि बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो जोङो फिसि बोनायखा नङा होमबा थ' बेखौथ' जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जों रोंखायो नोखा
औ
औ ओ नायोब्ला जोङो दिनै घरे घर नङा जोंनि बर' माहारिनि न'खरफ्रोमावबो दाउ अमा फिसिनायाथ' थाखायोनो खा नङा होमबा
औ
औ दा बेफोरबायदिनो जोङो बैफोरबायदिखौ जानाय लोंनायजों लोगोसेनो जोङो जों बेफोरखौ माफा मानै फिसिलाङोब्लाबो खोब माने न'खर दानायावहाय बिराद बिहोमा होयो आरो नङा होमबा
औ नंगौ
उम ओमफाय आरो बेफोरबायदिनो जोङो नै आथिखालावहाय गोबांथार फालांगि खालामनानै जानायखौबो नुनो मोनसै जेरैबायदिनोखि जोङो गुबुन गुबुन बाहेरा जायगानिफ्राय फैलायनानै जोंनि जायगायावहाय ओ बेफार खालामफैनायखौ जोङो नुयोमोन दा आथिखालावहायबो जोंनि मानसिफोराबो गोबांथार बै बाहेराफोरनि बायदिनो बेफार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैबायदि हार्डवेर दखानफोर होनानैबो नङा होनबा आथिखालाव बेखौ जोंनि मानसिनियानो सालायसै आरो बेफोरबायदिनो जोङो गिदिर गिदिर ग्रसारि दखानफोर बा गेलामाल दखान होननानै बुङो जों नङा होमबा बैफोरखौबो बाहायनाय खौ जों नुनो मोनसै बेफोरनि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो गोबांथार बिथिङावहाय जोङो माने बेफार फालांगि खालामनानै जानो हायो आरो नङा होमबा उ दा बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो जिउआवहाय माब्लाबाफोर बेफार फालांगि खालामनानै सोलिलांनो लुबैनाय मोनसे सानखांथिफोर दंबायबायो नामा?
आंनालाय दंनायालाय दंमोन आरो बिदिनो सासे गेदेर फालांगियारि सुबुं जानायनि आरो जेरै आम्बानि आदानिफोर बायदि आरो जेन मोनसे आंबो औ मोनसे जेन कम्पानि गायस थिसननो हायो आंबो बिदिनो जेन टाटा टाटा कम्पानिखौ मोनथिगौ जानांगौ
औ औ मिथियो औ मिथियो
बिथांनि बायदि आंबो औ रतन टाटा बिथांनि बायदि आंबो माने सासे जाफुंसार बिदिनो कम्पानि गारिफोर माबा माबि बिदिनो आरो बायदिसिना ओरै गोजाननिफ्राय ओरै ओरै थांग्रा बिदिनो मोनसे आंबो गेदेर बिदि कम्पानि गायसननायनि सिमांमोन आरो आंनाबो औ बिदि आरोखि आंनाबो बिदिनो आरो
टाटा कम्पानि आन्दारावथ' आथिखालाव गोबांथार फिसा फिसौ कम्पानिफोर बिराद दं नङा होमबा औ औ
बिदिनो गोबां सिमां थायो मानसि हिसाबै
औ खोब सानथ' अब्लाथ' औ गोबां गोजोनथाव बिदिब्लाथ' सिमाङाथ' गेदेरानो नङा होनबा औ थ' बेफोरबायदिनो जोंनि माबायावहाय हारिनि गेजेरावबो नोङो माबा मोनसेफोर बेफार फालांगि जायखौ होनो खि जोङो मावफेरै बेफोरबायदि माबा मोनसे नुदों नामा खालामफेरै फालांगि
खाला खालामफेरि फालांगि हिसाबै आंनि नुनाय हिसाबावथ' बिदि खालामफेरि होनोबा जों बेखौ नागिरनानै जों खुब नागिरनांगोन आरो गोनां जागोन जेरै जों बुहुत दानो आजिखालिनि जुगावहाय गोबां बिदिनो जानाय लोंनायनि बारा बेफार खालामा आरो जानाय लोंनायनि माने रावबो जों नुनो मोनो गेदेर बिदि बेफार जायाखै जोंनि बे जानाय लोंनायावहाय आरो बिदि जानाय लोंनायाव रावबो गेदेर आं बिदि फालांगियारि सुबुं नुवाखै आरो जानाय लोंनायावहाय जायोबा नै बिदिखौ आं जानो सानदोंमोन आरोखि सासे बिदि फिथाइ सामथाइनि बागै गोबां बिदिनो आंनि नुनायावथ' राव खौबो आं फिथाइ सामथाइजोंहाय बिदि गेदेमा सुदुं सुबुं नुवाखै आरोखि नो नोंथांनि नुनायाव दं नामा?
आंनि नुनायावबो बेफोरबायदि दिनैसिम गैफेरा नोंथां गैनायालाय थ' अब्लाथ' खोब गोजोनथाव नोंथांनि साननायफोराबो नङा होमबा ओ उननि समफोरावहाय जाहाथे नोंनि नोंथांनि साननाय बायदि जेन जाफुंसार जाहैनो हायो नोंथाङाबो थ' जेब्लायबो गोसो होथाबबानो जाबाय नांथाब नाजाबाय थाबानो जाबाय थ' अब्ला बेखिनियावहाय आं मा सावरायगदों नोंथां दा दान्दिसे सम नोंथाङा आंजों जेरैबायदि बेफार फालांगिनि सायावहाय खुब सम होनानै गोबांथार खोथा सावरायलायनाय जाबाय थ' अब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ औ औ जागोन दे नोंथां औ दे दे दे दे हामबायसै गोजोन्थों दे नोंथांनिसिम औ